नोंथां औ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ
औ ओ नोंथां आङो नोंथांजोंहाय दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना नोंथाङा सम होनो हागोन ना आंनो
ओ हागोन नोंथां सम दङ दे सावरायजागोन
औ अब्ला आङो बेखेवग्रोदोनि ना
औ दे जागोन दे
सा उम दावबायनायना दावबायनाय‌ ओ दावबायनाया जों ओ बयबो सुबुं माहारिनि बा जों बयबो सुबुंफोरनि मोनसे ओ बेबो आंगो बाहागो नङा होमबा
औ नों
जों बयबो सुबुंफोरा दावबायनानै मोजां मोनो ओ बा जोङो बबेबा ओनसोलनि ओ सिनारि बा बिनि थासारिफोरखौहाय जोङो दावबायनानै मिथिनो हायो
औ नोंथां
बैफोर मिन्थिनो ओ मोनै जे नुथाइफोर बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो गो जोननाय मोनो नङा होमबा औ दा जोङो ओ दावबायनाया जे जोंनि मोनसे आंगो बाहागो। होननानै नोंथाङाबो सानो नामा?
सानो नोंथां, ओम सानो।
अब्ला नोंथाङा ओ एसे ओ फोरमायथिनो हागोन नामा नो नों नोंथाङा जे दाव दावबायनायखौहाय दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा माबायदि सानो।
हागोन नोंथां हागोन फोरमायनो हागोन। ओ ओह मानसिनि जिउआव दावबायनाया जोबोरैनो गोनांथार। मानो होनोब्ला जोंनि जिउआ जेब्लायबो सुखु-दुखु, जेंना-जेंसिजोंनो आबुं। दा बैफोर जेंना जेंसि सुख दुखुफोरखौहाय जोङो गैया खालामनो थाखाय माब्लाबा समाव दावबायनाय बेराय नाय जायगा नायनाय बेफोरो जोबोरैनो गोनांथार आय दा होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला दावबायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि गोसोफोर खौ जों गोजोन होनो हायो। जेरै जोङो गावनि फेमिलिजों जों दावबायनो हायो। लोगोफोरजों जोङो दावबायहैनो हायो दा बेबायदिनो दावबायनानै जोंनि मोननाय गोजोननाय बेखौ जोङो बुंस'नो हाया। बेखायनो बेखायनो आंबो जिउआवहाय माखासे ओह गोबांथार जायगाफोर दावबायबाय। ओह आं बांसिनो ओह मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नायनानै बांसिन गोजोननाय मोनो। जे मिथिंगानि हाजो-हाला, दैमा-दैसा मिथिंगाया बिखानिफ्राय ओह मिथिंगा बिखायाव थानाय जेरै जिब जुनाद, दाउसिन-दाउला बेफोरखौ नायनानै आङो बांसिन गोजोननाय मोनो। ओह जेरैहाय आङो ओह बेरायदों हिसाबै आं बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियायाव बयनिख्रुइबो समायनासिन जायगा मिथिंगा बिखाजों बुंफबनाय जेरै जों मेघालय हादोर बेखौ जोङो बुंनो हायो। बे आङो दावबायहैबाय आरो ओरै स्किम अरुणाचल बेफोराव आं मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि लोगोफोरजों बेरायना नै ओ बेबायदिनो समखौ बारहोहरदों। बेखायनो जोंनि फरायसा जिउआव ओ जायफ्रा फरायसा बेफोरनि जिउआवहाय फरायनायजों लोगोसे ओ जोंनि जिउ थानाय समावहाय बे जोङो बेरायनांगौ।
ओ जोङो दावबायनांगौ बेरायनायजों लोगोसे जोङो ओ मोनसे ओंथि गोनाङै जों बेरायनांगोन जाहाथे जोङो गुबुननोबो जोङो माबा मोनसे जों मेसेज होनो हायो। जोंनि दावबायनायजों लोगोसे जों मानो दावबायनांगौ माबोरै दावबायनांगौ बेनि फारसे जों गुबुननोबो फोरमायनानै होनो हानाय नांगोन दा नोंथाङा लाइफआवहाय दिनैसिम माबे माबे जायगायाव दावबायखो आरो बै जायगायाव दावबायनानै नोंथाङा माबायदि मोन्दों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंगौ थारैनो हागोन। औ आङो दावबायदों होनोब्ला ए बुंनो थाङोब्ला आङो जाय जायगाया माने निजोम जायग गा आरो ना औ। औ आरो जेरै हाजो हालाफोर हाजो हाला बिफां लाइफांजों बुं फबनाय दै स्राय स्राय बोहैनाय बैफोरबायदि ओ निजोम जायगा स्रि जायगायाव आङो दावबायनो मोजां मोनो। आङो ओरैनो ओ अरुना चोल ओरै शिलं ओ बेफोरबायदियावहाय आङो दावबायखांबाय आरो आं बैफोरबायदि जायगायाव दाव बायनानैहाय जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों मानो होमबा बैफोरबायदि जाय गायावहाय जोंनि ओनसोलनि बायदि माने आ एसेबां माने होंगो दोंगो गा गारि मथरनि एसेबां ओ गैया। हो बिसोरनि ओ ओनसोलावहाय ओ आबहा आबहावानि बिथिङावबो जोबोद ओ साखोन सिखोन होननानै बुंनो हायो। जोङो ओ औ। गावसोनि जे थाग्रा जायगा बेखौबो बिसोरो साखोन सिखोनै लाखियो। लामा सामा न' बांजों लोगोसे माने बिसिना साफा लाखियो आरो आरो दाखोर दालाखौबो बिसोरो जेराव मेराव गारा गारोबाबबो बिसोरो साखोन सिख सिखोनैहाय सावनानै बा ओ मानि गैया खालामो आरो बिसोरो। जेब्लायबो साखोन सिखोनै लाखियो ओ लोगोसेनो ओ बेफोरबायदि जायगायावहाय दावबायनानै जोङो बिसोरनिफ्राय माखासे ओ मिनथियै ओ जे गियान मिथियै आदब खायदा बेफोरखौबो जोङो सोलोंनानै लानाय हायो।
औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों औ।
औ औ ओ नोंथां ओ ओ जोङो ओ जे दावबायो नङा होमबा।
औ नोंथां औ।
दा ओ बेबायदि दावबायनायावहाय जोंनि थाखाय दावबायनायनि बेलायाव ओ मा मा मुवा बेसादफोरा गोनां होननानै नोंथाङा सानोबा जोङो दावबायनायावहाय ओ मा मा मा मुवा बेसाद जों लाफानानै दावबायो नङा होमबा दा बै मुवा बेसादफोरा ओ माबायदि जानांगोन आरो जों माबायदि मुवा बेसादफोर खौ लाफानानै दावबायनांगोन होननानै नोंथाङा सानो?
ओ जोङो आ जायगा लानानै जायगा। गोबांथार ओ मिथिंगायारि थासारिफ्रा आलादा आलादा जायो। जेरै हाजो जायगायाव आ गुसु थासारि जायो जेरै अरुनाचल शिलं बेफोरबायदि जायगायाव गोबांथार गुसु थासारि बेजों लोगोसे जोङो मेनलि गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ जोङो थियारि लाखानांगोन जेरै गस्ला गुदुं जुथा लंपेन्ट ओ आरो बेजों लोगोसे बै जायगायाव थांनानै जों माबादि मोनहैदों बिसिनि थानाय जानाय बिसनि जायगा बिसोरनि आ दावबायारिफोरखौ आ रेसपन्स होनाय बेफोरनि सायाव जोङो माबायदि मोनदों बेनि सायाव जोङो मोनसे
आ लिरनानै दोननो थाखाय जोङो डायरिफोरबो जों लांफा लांफानो हायो। आ बाहाय जोङो सेबखांनानै दोननो हायो बेजोंनो लोगोसे जोङो आ मेम'रि हिसाबै जों दोननो थाखाय बै जायगाखौ आ मोनसे जों इयुनाव जेब्ला जोङो ओ बोराय बुरै सम जाहैगोन बै समाव नायनो थाखाय गोसोखां थि हिसाबै सेबखांनानै दोननो जों केमेराफोर जों लांफानो हायो बेजों लोगोसे ओ गाननाय जोमनायाथ' जोंना गुबैयै थाखाबाय ओ बेजोंनो लो गोसे आरो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ थाग थियारि लाफानांगौ बेखौनो आङो सानो
औ ओ दे नोंथां नोंथाङा जे गुबुन गुबुन जायगायावहाय दावबायबाय होनदों नङा होमबा ओ दा नोंथाङा ओ बै दावबायनायनि बेलायावहाय ओ माजों दावबायनो मो जां मोनो ओ जेनेबा बास ओ ट्रेन गावबा गाव गारि नङा होनबा ओ बेबायदि ओ लाना नै जे जोङो दावबायो अब्ला नोंथाङा अबे अबिजों दावबायनायखौ साबसिन मोनो
आङो ओ पार्सनेल गारि लानानै दावबनायखौनो साबसिन मोनो नोंथां मानो होनोब्ला जों जुदि पार्सनेल गारि लायोब्ला गोसोबादि जोङो ओ लुबैनाय बायदि जायगायाव जों थांनानै बेरायहैनो हायो आरो जों जुदि भाराफोर लानानै थांनो गोनां जायोब्ला जों मोनसे जुदि भारा लाना थानो गोनां जायोब्ला बै जायगायाव थांनाय समावहाय खायफा द्रायभारफ्रा ओरैबायदि थायो जे बै जायगायाव ओरैबायदि ओ लामाफोरनि सायाव सोनारनानै लामाया गाज्रि बियाव थाङोबा एसे प्रब्लेम जागोन आरो जोबोद गोजान जायो भाराखौ ओरैबायदि ओरैबायदि एथ'खिनि होनांगोन बेफोरबायदि गोबांथार ओ जेंना जेंसिफोरखौ माखासे बास सालायगिरि बा कार सालायगिरि बै जेखिनि जों भारा लानानै थांनाय बेफोरो बिदि प्रब्लेमफोरखौ जोंनो होयो जोंनि गेजेराव बेखाय नो आंनि बेलायाव आं बेखौनो सानो ओ पार्सनेल गारि लानानै जु दि जों दावबायोब्ला जोङो गोसोबादि जों दावबाय दावबायनो हायो आरो जिउआव जोङो इन्जयमेन्टखौ जों लानो हायो होननानै आं सानो दा आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामनो सानदों दा गुबुन जायगायाव जों जुदि बेरायहैयोब्ला जोङो माबायदि आब्रुथियै बेरायहैनांगोन बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
हागोन औ नोंथां आं जाखिनि ओ आं मिथिगौ ओ बे खौ आङो फोरमायनो हागोन औ जोङोथ' ओ दावबायोब्ला नङा होमबा ओ जोंना ओ जों गो सोबायदि दावायोब्लाबो मालाबा ओ गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोङो माखासे ओ रुल्सफोर थायो नङा होमबा माखासे नेन्थि-खान्थि ओ दा जोङो जेरै हमनानै लादो जों भुटानाव थाङोब्ला नङा होमबा ओ दा जोङो भुटानाव था थाङोबा जों ओरैनो ओ जे जों ओ जोंनि ओनसोलाव जाबायदि गिदिङो न ङा होनबा नाथाय बेयाव जों बेबायदि ओ दायरेकलि जोङो बिसिनि ओनसोलाव बा बिसि नि जायगायावहाय जोङो हाबनो मोननाय नङा नङा होमबा थ' जोङो बेनिखायनो मा खालामनांगौ जोंहा गावनि माबा मोनसे ओ जोंनो सरकारा होनाय आइदेेनटिति दङ नङा होमबा जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड बेफोरबायदि ओ जों बेफोरबायदिखौहाय ओ लानानैहाय दावबाय दावबायनांगौ जायो नङा होमबा
औ नोंथां
दा जोङो ओ बेबायदि दावबायनांगोन आरो आरो जोङो जेबायदि रुल्स दङ दावबायनायनि बेलायाव जों बेखौ मानिनांगोन ओ लोगोसेनो जोङो जोङो जुदि हानजायै दावबायोबा नङा होमबा जोङो हानजायै दावायोबाथाय बा बबेबा फरायसालिनिफ्राय बा बबेबा मुग सोलोंसालिनिफ्राय बा‌ नखरनिफ्राय फेमिलि जाना नै थांङोब्ला जोंङो ओ जों साबैसे ओ जोंङो ओंखारलांदों दावबायनो जोङो बेबायदिखौहाय नोजोर लाखिनांगोन माब्लाबा समावथ जोङो गथ गथायफोराबो जोंजों थांफायो नङा होमबा बेरायनो दावबायनो अब्ला जोंङो बेफोरखौहाय जोथोन लानांगोन‌ आरो जाय नोजोर होनांगोन आरो जे जों माब्लाबा बै जायगानि ओनसोलनि जेनेबा दावबायनानै जोङो ओनसोलफोरखौ बा सिनारिफोरखौ नायो नङा होमबा दा बै बायदि सिनारिया मालाबा बा बबेबा जोंनि थाखाय गिख्रंथावबो जानो हागौ नङा होमबा बा जोंनि थाखाय ओ माने ओ ओ जोङो गिख्रंथाव जानो हागौ आरो जोंनि थाखाय अब्ला जोङो बेयावहाय गथफोरखौहाय जोङो एसेओ ओ माने थाल लानांगोन आरो जे गथफोरा ओ जोंनि खाथियाव दङना गैया ना बिसोर बबेबायावबा ओ थांबाय नामा बा अबेबा थाबाय जाथावै लामाजों बा जायगाजों बिसोर थां थाबायदों नामा जों बेफोरखौ नोजोर होनांगोन औ लोगोसेनो जोङो बेबायदिनो माखासे ओ आब्रुथिफोरखौ सोलोंन माने मानिनांगोन आरो जेनेबा बै जायगायाव जाबायदि आब्रुथि होयो जों बेखौहाय मानिनांगोन आं बेबायदि होननानै सानो
आदा नोंथां जोंनाथ राय्लायनायनि समावबो जाबाय बिदिब्ला उनाव सार उन्दैनि औ ना दा साबायखर थाबाय
औ गोजोनथों दे